औ खोनादों ना औ खोनादों औ ओ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां
ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
औ आं दा मोजाङैनो दं नोंथां दा
औ औ ओ नोंथाङा आङो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां औ हागोन नोंथां।
अ दावबायनाय होनोबब्लाथ' जों गोबां जायगा दावबायो नङा होनबा नोंथां? ओ औ ओ जोङो दावबायनानै बिदिनो गोबां गियानबो आरजिनो हायो नङा होनबा? बिदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो गुबुन गुबुन मानसि जोंनि एबा सोलोंथाइ जों जोंबो एसे एनै गियान मोनबोनो हायो बिदिनो नङा होनबा? औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? मा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायहैनानै मा मा गियान मोनबोखो बिदिनो?
औ नोंथां। आङो आंनि दावबायनाय होनोब्ला आंथ' एसे बारा गोजानाव थांनानै मोजां मोना नालाय बेनिखायनो आङो न'नि खाथि खोला ओनसोलावनो थांनानै मोजां मोनो बेनिखायनो आं बेनिखायनो आङो सम मोनोब्ला जोंनि खाथि जोंनि खाथि सिनि भुटान सुकि एबा जोङो मानास एबा जोङो दारागाव भुटान बायदिसिनायावनो जोङो बेरायनानै गोसोखौ ओ गोजोन मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ औ नंगौ ओ नोंथांङा भुटानाव माबायदि बिसोरनि थाखाय
औ हागोन नोंथां ओ जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जोंनि हादोरनिसाय बिसोरनि हादोरा गोबां साबसिन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ भुटान हादोरमायाव जोंना सुबुं अनजिमायाबो जोब बोर खमखौ जोङो मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंना सुबुं अनजिमा खम जानायनि जाहोनाव जोंना बे हादोर। हादोराव ओ गारि मथर बायदिसिना दारिमिन बायदिसिनायाबो खम। खौ जोङो नुनो मोनो औ बेनि थाखायनो जोङो। आरो बेजों लोगोसे जोंना बे हादराव हाजो हाला दैमा दैसाखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
बेनि थाखायनो। जोंना बे हादोरमायाव। बांसिन सिरिसारा। बांसिन स्रि स्राय आरो। गोबां गोजोन। आब्रु।
औ औ औ औ औ नंगौ औ। नोंथाङा आरो बिदिनो दावबायनानै माबायदि गोजोननाय मोनो नोंथाङा।
औ नोंथां आङो दावबायनाय। नाय होनोब्लाथ' गोबां गोजोननाय मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला। जोङो जिउआव दावबायनानै गोबां बाथ्राखौनो जोङो। मिथिनो मोनो आरो। रोङि खामानिखौ जोङो गोबां गुबुन जायगायाव दावबायनानै रोंनानै। फैयो आरो मोनथियै जागा। मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिना फैयो बे। जों लोगोसे जोंहा गोबां। मोजां मोजां खामानि एबा। मोजां मोजां गियानफोरखौ जोङो दावबायनानै। मोनबोनाय जायो आरो। जेरैहाय ओ जोंहा बुंनो। थाङोब्ला खाथिसिनि हादोर भुटान ओनसोलावनो। थांनान नायोब्ला जोङो नुदों। नुनो मोनो जेरैहाय बे हादोराव गोबां साखोन सिखोनै। जोंना जायगा बायदिसिनाफोरखौ लाखिनाय जायो। बेफोरखौनो जोङो नायना फैनानै जोंनि आरो फट' सेबखांना लाबोनानै। जोंनि रोङि एबा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनो खिथिफैनो दि न्थिफैनानै जोंङो बेखौ ओ रोंङिखौ फोरोंनाय मिथियैखौ मोन
औ औ औ नंगौ थारैनो बिदिनो जोंङो गोबां दावबायनाय दावबायहैयो बिदिनो सानफ्रामबो जों दावबायनायानो जाखायो नङा होनबा बिदिनो औ औ खाथि खाला ओनसोलावबो दावबायहैनाय जायो बिदिनो मालाबा सम सम गोजानाव बो दावबायहैनाय जायो बिदिनो गोजानाव थांबा गुबुन हादोर नि औ गुबुन हादरनिबो थासारिफोरखौ नुनानै जोंङो जोबोद बिदिनो ओ रोंगौथिखौबो जों मोनबोनो हायो गियान खौ मोनबोनो हायो नंङा होनबा
औ थारैनो नोंथां
नोंथाङा दा लोगोफोरजों दावबायनानै साबसिन मोनोना नखरनिजों ना हारसिं दावबायनानै साबसिन मोनो
औ बुंनो थाङोब्लाथ आंङो लोगोफोरजों दावबाय साबसिन होननानै साबसिन होननानै सानना लायो मानो होनोब्ला जोंङो लोगोफोरजों दाउ ब्ला गोबां मोनथि जायगाखौबो नुफेरि जायगाखौ जोंङो नुनो मोनो आरो मोनथियै बाथ्राखौबो मोनथिनो मोनो आरो बे जों लोगोसे जोंहा गोसोनि साननायफोरखौबो लोगोफोरनो फोरमायनानै सिन मोनो नोंथां औ
ओ नोंथांमोना बिदिनो बिदिनो लोगोफोरजों दावबायहैनानै बिदिनो लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो ना जाया नोंथां
औ नोंथां थारैनो जोंङो बिदिनो ओ जोंङो सम मोनोब्ला गामिनि लोगोफोर एबा खायसे खायसे गुबुन लोगोफोरजों जोंङो बेेराय नानै लावखार ओंखामखौ जाहैनाय जायो नोंथाङा औ नोंथाङाबो बिदि दावबायना मोजां मोनोब्ला मा जायगायाव बांसिन दावबायनानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां हागोन थारैनो आंबो बिदिनो लोगो लोगोफोरजों दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो बिदिनो दावबायनो होनोब्लाथ' गासिबो मोजां मोनखायो नङा होनबानो थां बिदिनो बिदिनो खाथि खालानि सोलाव दावबायहैबाय आरो आङो बि नो बारा गोजान गोजानाव दावबायहैनो मोनाखै बिदिनो खाथि खाला जोंनि दा ओनसोलाव थानाय सुक्खि दारगाव दुमनि बिदिनो बगामाथि बेफोरावनो दावबायहैबाय आरो दानाव आरो औ ओ जोङो सुखिदार गाव मा मा दोङो होनोब्लाथाय जोङो बिदिनो हाजो हाला नुनो मोनो बिदिनो दाउसिन दाउला आरो जोङो जुनारफोरबो नुनो मोननाय जायो बिदिनो मैदेरफोरखौ औ आरो बिदिनो औ बिदिनो सुखियाव ओ जि जि बोहैनाय जों दैमाफोरखौ नुनानैनो जोबोद गोजोन्नाय जे मोनो आरो औ ओ बिदिनो जोङो गोबां दावबायनानै जो गोबां गियानबो आरजिनो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय नुनो नुनानैबो जोङो बिदिनो गियानफोरखौ मोनो हा हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा ओ दावबायनानै मोजां मोननाय साबसिन जायगाया मा नोंथांनि बादिब्ला
औ बुंनो थाङाब्लाथ आंनि दावबायनानै ओ साबसिन मोननाय जागाया जाहैबाय मानास हायुङारि पार्क मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे जायगायाव थाङोब्ला जोङो गोबां जिब जुनारजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा ओ‌ दं फां बायदिसिना खौ जोङो नुबो बोनो मोनो जेरैहाय जोङो जिब जुनारनि खोथायावनो बुङोब्ला ओ गान दा जों‌ सा मै देर बायदिखौ आरो दाउफोरनि गेजेराव जोङो दाउराय बायदिसिन हांसो सिलारि दाउ बायदिसिनाखौ नुबोनो मोन‌ नाय मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो ओ आरो आरो नोंथाङा बिदिनो फरायसालिनिफायबो बिदि दावबायहैनो मोनफेरबायना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो मोनबाय नोंथां।
औ औ ओ बिदिनो मा मा जायगायाव नोंथाङा फरायसालिनिफाय दावबायहै
औ‌ आङो फरायसालिनिफ्राय दावबायनाय थांनाय जायगाफोरानो जाहैबाय ओ‌ शिलं आरो रायमना हायुं बारि हाग्रामा बेफोर बेफोर बायदि जायगायाव जोङो दावबायनो थांबाय आरो बेफोरनिफ्राय जोङो मा ओ गोबां गियान आरजिनानै मोननो हाबोदों। जेरै जोंहा शिलं बायद बे ओनसोलावबो जोंहा थांनानै नायोब्ला जोंनि बे ओ रायजोनि जोंनि बे गामि ओनसोलनिख्रुइ नोंसोनि ओ ओनसोलाव जोबोद जौगानायसिन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे बेसोर ओनसोलाव जोबोर ओ गोजान गोजाननिफ्राय जोंहा बेरायनो फैयो बेफोरनिफ्राय जा जायगाफोरखौबो गोबां साखोन-सिख खोनै लाख यो आरो ओ गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो थांनाय सुबुंफोरखौबो बेसोरनि सुबुंफोरा जोबोर मोजाङैनो माने मा सनमानखौ लाख खियो बेनि थाखायनो ओ जोङो दावबायनो बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ आरो जोङो दावबायनाय हो होनब्लाथ' जों दावबायनो नांखागौ नङा होमब्ला जोङो बिदिनो न' सिङाव थाबाय थाबा गोबां गियान आरजिनो हानाय हानाय नङा आरो न'आनो नंगौना नोंथां बिदिनो जोङो ओ जोंनि दावबायनाय ओ जोबोद गोनांथार बिदिनो गोबां गोबां गोबां बिदिनो बाथ्राफोर मिथिनो थाखाय रोंगौथि लानो थाखाय जों दावबायनाया गोनांथिथार आरो ओ नोंथांनि नोंथांनि बाद बादिब्ला दावबायनाया गोनांथि नंगौना नङा
औ नोंथां आंनि बायदिब्लाथ' दावबायनाया जोबोर गोनांथि मानसिनि जिउआव मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय हनाय हनाय बायदिसिना आ ओ मावनाय दांनाय फोराबो जोंना ओ बे गोलैसोनाय रखम जालाङो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना न' सिङाव थायोब्ला गुबुननि रायजोनि बारहावा खौ मोना आरो ओ गुबुननिफ्राय थिनो लागा खोथाखौ थिया बा अ बा जायगायाव था माने बे जायगानि ओ ओ थासारिखौ जोङो मिथिना फिसिनानै मोना बेनि थाखायनो जोंना ओ दावबायनाया न'आव थानायनिख्रुइ जोबोर गोनांसिन होननानै आं सानना लायो नोंथां
औ औ नंगौ थारनो नोंथां बिदिबा नोंथां जोंना समाबाबो जालांबाय नोंथांजों आं बिदिनो ओ दावबायनायनि बागै ओ मिथिनानै एबा सावरायनानै जो- जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय नोंथां। औ औ आरो नों जों खेब बिदिनो खेब खनसेबाव बिदिनो नोंथां सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
औ थारैनो मोनगोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।